आं खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ दा जोङो ना गुरनाय आरो ना हमनायनि सायाव सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन
औ दा होमबा नोंथाङा ना गुरनाय होनबा मा बुजियो मा मोनथियो
ओ ना गुरनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ जेनेबा दैसा बा दैमा एबा फुख्रि बेफोराव बेफोरनिफ्राय ना साम' खांख्राय हमनानै लाबोनायखौनो बुंनाय जायो जायो दा बि ओ बेयाव बे ना हमनायाबो गोबां रोखोमनि
औ औ
जेरैहाय दैसायाव हमनाय
औ
दैमायाव हमनाय फुख्रियाव हमनाय दुब्लियाव हमनाय आरो लैथोफोराव हमनाय
औ
बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय ना हमनो हमनो थाखाय माखासे आइजें आयलानिबो बाहायनाय खौ जोङो
नुनो मोनो ओ दा नोंथाङा ओ ना गुरनो रोङोना रोङा
ना गुरनो आङो रोंगौ
औ
जोङो बरफोरनि माखासे ना गुरनाय आगजु बाहायग्रा बेफोरखौ बाहायो नो थाङा बेनि सोमोन्दै मिथिगौ ना एबा ना गुरनाय बा ना हमनायाव बाहायग्रा माखासे आइजेंफोरनि
औ ना गुरनाय एबा मा हमनायाव जोङो बायनो थाङो होमबा ओम बिथिं थाहैबाय जेखाइ जेखायजों जों आइजोफोरा सा औ गुरो दुब्लि एबा दैमा दैसा बिदिफोराव ओमफ्राय फुख ख्रियाव जोङो सारो ए जों
जेजों
औ ओमफ्राय बै दुब्लि फिसा दुब्लि आलि बिदियाव जोङो सेनखौ सायो आरो
ओ आरो जोंनिथिं ख'खाबो सानाय जायो उम
खखादोबो सायो उम औ औ औ औवाजों बानायनाय जायो ओमफाय नोंथाङा अबे नाखौ गोथावसिन मोनो
ओ ना गोथावसिन मोननाय होननानै बुङोब्ला आङो ना बोथियाखौ गोथावसिन मोनो जायखौनोखि बालाबो थिया होननानैबो बुंनाय जायो
औ औ
उम बेखौ मानि थाखाय जानो गोथ गोथाव मोनो होननानै बुङोब्ला ओ बेयाव सिङावबो मोनसे सिनस्रि बिदि थायो मोदोमावहाय सु थाया बिनिखायनो बि खौ आङो जानो गोथाव मोनो आरो बुन नास्रि ना फिथिख्रि बे बेवहाय सु थानायनि थाखाय एसे जानो एसे उसुबिदा मोननाय मोनो आरो थेवबो आं बैफोर नाखौबो गो थाव मोनो ओ अब्लाबो नैबे ना बो थियाखौ गोथावसिन मोनो आरो बेखौहाय मैथा ओ आलु जहल जों संनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो। नोंथांनि गोथाव मोन जानाय नाया
आं औ आं गोथाव मोनजान ना नाया बुंनो थाङोबा बिदि ओ नास्राय नाखौ गोथाव मोनो आङो। ओमफ्राय फिब थिग्रि ना ओमफ्राय मावा ना, ओमफ्राय सेंना बिदि गोथाव मोनो आरो।
औ सेंना जोंनि थिंजाय ना थेंगोन ना होननानै बुंनाय जायो।
अ सेंना होना बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुब गुबुन बाथ्रा बाहायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा लकेल नाखौ साब ओं ल लकेल नाखौ साबसिन मोनो ना गुबुननिफ्राय फैनायखौ साबसिन मोनो?
बुंनो थाङोब्लाथ लकेल नानिख्रुइ थावसिननाय ना जेरावबो गैया लकेल नाया माबा मोनसे गाव हारसि सिंनि थावनाया
इसे आलादा जायो। उम बांसिन खद जायो गोथाव जायो।
गुबुन ओ सालानि नाफोरखौहाय जानला मोनानला ओंख्रिजों जायोब्ला थावनाय मोना नाथ थायनै बे लकेल नाखौ जि जों जे ओंख्रिजों जाया मानो थावनायखौ जोंङो मोननो हायो आरो उम।
माने बुंनो थाङोबा साालाननि नाया एसे मोनामनायबो फैयो आरो। खायफा मानसिफोराबो जानो हाया बेखौ मानो होनबा बेखौ बरबबावनो गोबां गोबाव गोबाव सम दोननाय जायोना
ओं लोगोसे बेखौ जायोबा खायसे खायसेनि देहाया माखासे जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। जेरैहाय मोदोम सानाय बेफोरबायदि
ओमफ्राय नोंथाङा खुसियाफोर जायोना जाया?
ओं खुसियाखौ आं जायो जाय थै बाराय होयो होनना। बेबो जोंङो फोथायनाय जायो उम ओ नोंथाङा बेखौहाय माजो नों माजों जानायखौ मोनथियो?
आंङो बेखौ बुंनो थाङोबा अन्थाइ बाजाबजों जायो होननानै मिथियो। अन्थाइ बाजाबजों माने बिदिनो एसे रोसि खालामनानै जायो आरो औ आरो आंङो बुंनो थाङोबा आं गुबुनजों जाफेराखै। बेलेग मैगं जों आं जा जाफेराखै आंङो ओ बेखौल जाफेरदों। अन्थाइ बाजाबजों आलु। बेजोंनो जाफ
औ आं मिथिनायावहाय नोरसिं बिलाइ बेज जोंबो जायो मोदोमो मोदोमखाङो
औ।
अ बिनिफ्राय आलु आलुजोंबो जायो।
औ उम ओमफ्राय
दा बेनो बेखौनो मोन थियो आरो आङो खुसिया जोंहाय बेखौ जायो होननानै
नाथाय खुसिया खौ खायफा मानसिफोरा जानो हाया आरो गो इस
माबा मा होनो बेखौहाय खायसे जिबौ बायदि मोनो होननानै जानोबो मुगैखांनाय मोनो होननानै बुंदों। उम।
नाथायबा बुंनो थाङोबा बे सुसेया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो
ओं ओ औ औ आरो मा माखासे बेमारजों गोग्लै गोग्लैनानै लोरबां जानाय देहाफोरनि थाखाय नैबे खुसियाया खामानि होयो मुलि महरै ओम
ओमफ्राय नोंथाङा खांख्राइफोर जायोना?
औ खांख्राइ जायो बिनि मेलेमा जोबोद गोथाव।
औ
उम
खांख्राइ ओमफ्राय खांख्राइ खौ हमनो हायोना हाया नोंथाङा?
खांख्रायखौ हमनो हायो
ओ एसेबां गोरा नङा खां ख्राय हमनाया ओ साया सायाव हमहरबानो बियो जायो
औ खांख्रायखौ नोंथाङा माबायदि जाबाथाय गोथावसिन मोनो माजों जाबाथाय?
ओम दैलां बोथोराव खांख्राइखौ मैथा गोखै बेज जोंहाय जानो बांसिन गोथाव जायो मानो होनोबा दैलां बोथोराव खांख्राइआ मेलेम बरहा जायो। ओ बेखौहाय माखासे आदब खायदा बाहायनानै जानो हायो जेरैहाय खांख्राइखौ बा बबेबा मोनसे लाग्रायाव लानानै देग्लिनानै बिनि बिदै खौनो बे खांख्राइ ओ मैथा ओं ख्रि संनायाव ओ एवनानै होसनोबा मिलौहाब नाय मोनो आरो लोगोसे बेखौ बोखावनानै बिनि थानाय खिफोरखौहाय गारनानै
गारनानै ओं।
होयोब्लाबो बेखौ जानो गोथाव मोनो।
औ ओमफ्राय बे खांख्राइनि आथेंखौ नों थांङा जाफेरदोना जाफेराखै?
ओ दाब
ओ ओ दाबु गोथावथार जायोना बियो जानो औ ओमफ्राय नोंथांहा माबायदि जायो बेखौ ओ एवनानै जायोना ओरैनो ओ अरखियाव सावहरो?
ओ ओरैनो बेखौ ओंख्रिफोरावबो होनानै जानो हायो आरो ओ अरख खियाव मेनानैबो बो जायो बेनिफ्राय आरो एवनानैबो जायो। ओ बुंनो थांङोब ब्ला नैबे अरखियाव मेनानै जानाया थावसिन बेवहायो खामनायनि माबा मोन से मोदोमनाय मोजां सेनखौहाय जोङो मोननो हायो आरो।
औ औ। आंङो आं अरखियाव माबाया सावा आंङो सारायाव सारायावसो सावनाय जायो आरो बेखौ। गोबाव थाव होनानै एवफ्रबाय एवबाय थासिगोन एवबाय थासिगोन गोबावयैनो ओमफ्राय नाथायबा इसे गिदिर गिदिरासो जानो मोजां जायोना नोंथां। बुंनो थाङोबा
बुवआ फिसा फिसायावहाय दाबु फि
फिसा जायो आरो बारा जानाय बायदि मोननो नागिरा औ मोन नोंसिनिया मैथाजों माबायदि सङो बे खांख्राइखौ माने बयनाबो संनाया एसे आलादा जायोना।
औ गिबियावनो खांख्राइखौहाय साफा साखोन सिखोन खालामखांनायनि उनाव थावजों एसे एवफ्रामनानै लानाय जायो बिनि उनाव मैथाखौ एवनानै लासिगोन बावहायो संख्रि बानलु होयोबा बानलु आ रो हालदै होयोब्ला हालदै ए से होसिगोन होननानै जेब्ला मैथाखौ एसे एवखांनानै दै होनाय जायो। अब्ला नैबे खांख्राइखौ जाय एवफ्रामनानै लानाय खांख्राइखौहाय बेवहाय होसननाय जायो आरो
औ
जिबा मिनिटसो उनाव बियो मोनो मोनोब्ला जोङो बेखौहाय जानो हायो
होनबाना थाब फिनबाय
उ बेबायदिनो गोबां रो खोमनि नाखौहाय जोङो गुरनानै जानो हायो जेराव ओ बायदि सिना बेदरफोर गैयाब्ला आरो माब्लाबा ओंख्रि गैयाब्ला जोङो बे नाफोरखौनो ओ गोबां गोबां रोखोमनि संनानै जेरैहाय मेनानै एवनानै गोजा फुदुंनानै नङाब्ला माबा ओ बबेबा ओंख्रिजों लगायदेरनानै बिनि थावनायखौ जोङो लानो हायो।
औ
उ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेहायनो दोन्थ'सिगोन नामा?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय